हेल'
हेल' औ औ
औ खोनादोंना नोंथां।
औ खोनादों।
नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दङ।
दायोथ' आं ओरैनो दङ।
बिदिब्ला जोङो बर'फोरनि हाबा खुंनायनि सोमोन्दै एसे रायज्लायजागोन नामा।
औ रायलायनो हागों
हाबा होननानै बुङोब्लाथ' सेंग्रा सिख्ला जरा जुलिखौनो बुजियामोन होनबा
औ नंगौ।
बे हाबा खुंनाय नेमफोरा जोंहा गुबुन गुबुन हारि लानानै हारि जोंहा गुबुन गुबुन जायो जोंनि बर' फोरनि हाबा खुंनाय खान्थियाबो जोंहा गुबुन गुबुन जोंहा बर'फोरा दोरोङारि भाबै मोनद' रोखोमैहाय जोङो हाबाखौ खुङो जेरैबायदि जोंहा समाजारि खान्थिजों गनायजानाय हाबा जायखौ जों हाबा गोलाव होननानै बुङो
औ।
बिनि उनावहाय जोङो गोरजा लाखिनाय हाबा
औ।
बेनि उनावहाय जोङो दोनखारलांनाय हाबा
औ।
बेनि उनावहाय जोङो मा होनो। खारस'नाय हाबा बेनि उनावहाय जों आरो
बोनानै हाबा लानाय
दुंखा हाबनाय बिदिनो बोनानै लानाय हाबा दा जोंहा बेफोरो मोनद' रोखोमै दंब्लाबो जोङो नाथाय मोनथाम खान्थिजों हाबा होनायखौल' जोंनि समाजा आथिखालाव गनायथि होयो जेरैबायदि जोङो समाजारि खान्थिजों सोलिनाय हाबा बिदिनो दंखा हाबनाय आरो गोरजि लाखिनाय होबा बै मोनथाम हाबाखौ जोङो समाजा गनायथियो नाथाय बै उननि मोनथाम हाबाफोरखौ जोङो आथिखालनि समाजा जोंना गनायथि होनो नागिरलिया
औ
थेवबो नाथाय बेफोरबायदि जों खान्थिजों जानाय हाबाफोराबो आथिखालसिमबो सोलिगासिनो दङ। दा गिबियाव जोङो बर'नि हाबानि सोमोन्दै रायलायनो थाङोब्लाथ' जोङो हाबा गोलावनि सोमोन्दैखौनो रायलाय्रोनांगौ जायो बे हाबा गोलावनि सोमोन्दै रायजलायनायनि सिगांनो जोङो गिबियाव हिनजाव गोदान नायनि नायहैनायनिफ्राय जोङो जागायनांगौ जायो बे हिनजाव गोदान नागिरनाहैनाय नायगोनायावहाय जाय ओ जायनि न'खराव हिनजाव नांगौ बेै न'खरनि सुला सुलार लायै लायै ओ बबे गामियावहाय हिन्जाव गोदान दङ बे गुरन्थ' खालामनानैहाय बिबान ओ बिबान खानो थाखाय थाङो बेवहाय जोङो बेयावबो जोङो माखास फोथायनाय दं बे थांनायावबो जोङो ओ ओ नेवलाय ब्लालायनो बिदिनो ओ बिदिनो सिनाय जायोना जाया माबा माबा जायो होननानै फोथायनाय दङ बेबायदिनो हिनजाव गोदानानि न'खराव थांब्लाबो जोङो जुदि जोङो हिनजाव गोदानखौहाय माइ लामबाय थानाय नुयोब्लालायनो हिनजावा माने गोनां जायो होननानै सानो। दानो बिदिनो खानाय खा खानाय खानबाय थानाय नुयोब्लाबो जोङो बे बेखौ लोखि गोनां होननानै सानो बिदिनो। जाय न'खराव हिनजाव नायहैदों बे न'खरनि सुबुं। ओ थांनाय समावहाय जेराव ओ। मानसि सावनायफोर नुलांदोंब्ला बा मानसि फबनाय। फोर नुलांदोंब्ला गाज्रि होननानै सानो माने बिदि ओ। बेबायदि नुलाङोब्लालायनो हिन्जाव गोदान नङाबा हौवा गोदाना हाबानि उनाव जायखिजाया सासे थैयोनो। बेबायदिनो ओ हिनजाव। दाननाय नुयोब्ला बा हाखर जावनाय नुयोब्ला माने हिनजाव गोदान नङाबा हौवा गोदाना। ओ थैयो होननानै फोथायो आरो।
औ।
बेबायदिनो जोङो ओ हिन्जाव गोदाननि न'खरजों। ओ सावराय होनलाय जोङो ओ। जायै लोङैहाय जोङो ओ हिन्जाव गोदाननि। उखुमावहाय माने आसान थेब बोनायनि जोंहाबो मोनसे। हुदा दङमोन बर'फ्रा। उम माने बेहाय फोथायनाय दंमोनदि ओ। हिनजाव गोदाना ओ राजि जायाब्ला माने बे ओ। आसानखौहाय सात दिननि गेजेराव माने हौवा गोदाननि न'खरनो। हैफिननाय जायोमोन आरो।
औ।
जुदि गनायोब्ला हैफिननाय जायामोन बेबायदिनो। बिा ओ राजि जालायोब्ला गंनैबो न'खरा राजि जालायोब्ला ओ। आबादनि खालारखौ थि खालामनानै जोङो। ओ हाबा होनाय जायो ओ बेबायदिनो। नोंथाङाबो बुंदो एसे हाबानि सोमोन्दै।
औ ओ नोंथाङाथ'। बुंलांबाय हाबा गोलावनि सोमोन्दै नङा होमबा। ओ बे समाजनि नेम। खान्थि बायदियै जे हाबा खालामनाय बेखौ जोङो औ। मोननै बाहागोआव राननाय जेरैहाय जेनेबा हाबा गोलाव एबा मोनसेया जाहैबाय। ओ गोदोनि समावहाय। बाथौ धोरोमारि ओ सुबुंफोरा ओ। मा होनोमोनलाय बेखौ। हाथासुनि हाथासुनि खुंनानैबो हाबा। खौ खालाम जायामोन नङा होमबा।
औ।
औ बे हाथासुनि महरैबो खुंनाय जायोमोन बेयावहाय। ओ जेरैहाय हिनजाव गोदाना हालदै होआलासिनो। बिदिनो अनला ओंख्रि ओ संनानैहाय जाहोनाय बेफोरबायदि माखासे नेमखा न्थि आरो बेयावहाय जेरै ओ गंनै हाथा। बाहायो जाय जायखौ दंफांजों बानायनाय जायो बे दंफांजों बानायनाय। ओ बे हाथा बेयावहाय जो जोला हाथा थायो बेयावहाय। ओंखामाव ओंखाम मोनसे आरो बे अनला ओंख्रिखौ मोनसे लानानै हिनजाव गोदानाहाय। राननानै होनाय बेफोरबायदि नेम ओ जोंनाव। दङ आरो जेनेबा बर'नि मोनसे बेबो। ओ दोरोङारि हाबा बेबायदिनो ओ हाथासुनियावहाय। हौवा गोदानखौहाय जेब्ला ओंखाम ओ जाहोनो नागिरो अ अब्ला हिन्जाव गोदाना खुरनानै होनांगौ जायो एा खुरनानै होयो अब्ला हौवा गोदानखौ खुलुमनानै बेनो ओंखामखौ खुरनानै होनाय जायो जेब्ला हौवा गोदाना ओंखाम जायो अब्ला बेयावहाय हौवा गोदाना जस्लंनानैहाय ओंखामखौ जानाय जायो आरो माने जिरायथारनानै जायोब्लालायनो बादुला जायो बेबायदि मोनसे फोथायनाय दङ बेखौ बे जेबा हौवा गोदाना ओंखामखौ खबरनैसो बा खब'सेसो स सोखांनायावनो जे जे हौवा गोदानजों थाफायो माखासे सेंग्राफोर बे सेंग्राफ्राहाय माने सेख'नानै जानाय मोनसे हुदा दङ आरो बेबायदि मोनसे जोंनाव हाबायाव बिदि खान्थि दं आरो आरो जाय बे हिनजाव गोदाना हौवानो ओंखाम बिदि होखांनायनि उनाव माखासे गामिनि रायजो राजाफोरनोबो बे ओंखामखौनो माने जोबहोआ लासिनो रानजोबनानै एसे आग्लाय नो बेबायदि मोनसे खालामनांगौ आरो माने ज बेदि जखाजों राननो रोंनांगौ होननानै बुंदों आरो माने होनबासो लोखि न'खराव बेबायदि मोनसे फोथायनाय दंमोन आरो बेबायदिनो आ हाथ आसासुनि हाबाखौबो खुंनाय जायो जेरै हााइानो बेयावहाय गोनांसिन बिफाव लायो नालाय बेनिखायनो हाथासुनि होननानै बुङोबबो जानो हागौ बे खौहाय बाथौ धोरोमनि सुबुंफ्राहाय खुंनाय जायो आरो आजिखालिथ' दा जोंनि बर'फोराव बाथौनियाव गायै गुबुन गुबुन धोरोमनि सुबुंफोर दंसै एबा बेयाव गुबुन गुबुन रोखोमै हाबाखौ खालामसै जेरै ब्रह्म हारिनि सुबुं सुबुंफोरा जैग' होनानै हाबाखौ खुंनाय जायो बेफोरबायदि खुंनाय जासै आरो जेरै नोंथाङा हाबा गोलावनि सोमोन्दै फोरमायलांबाय आसान थेबनायनिफ्राय लानानै बिबान खानाय बेफोरबायदि गासिबो नेमखान्थि खओथि जाखांनायनि उनावहाय जे हाबाया जानानै फैयो नङा होमबा हाबा होननाय लोगो लोगो जोंहा मोनसे गोनांथार खामानिया माबा जानानै फैयो जाय नांथारग ज बेनो जाबाय जोंहा बैराथि हाबा गोलावआवहाय बैरथि खौहाय साब्रै थायो होननानैबो जोङो मिथिनो मोनो जे सानै हाब फोजानाय आरो सानै हाबा ज जेर ग बेराथि आरो आइथ बेराथि बिसोर माब्रैआानो माखासे खामानिखौ मावजोबनांगौ जायो आरो बेर खा बिनि माखासे खामानिखौ जेरैहाय गय खावनायनिफ्राय लानानै आलासि सिबिनाय बेफोरबायदि हिनजाव गोदान बरायनाय बेफोर हाबा ाय बैरागथिफोरनाव बांसिन बिबान थायो आरो गोोनि सम समावहाय माने हाबा बेबायदि खुंलायनायाव बैराथिफ्रा बांसिन बिफाव लायोमोन आरो। आ बे बा बेेराय जखियाहाय गय खावजेनन्नायनिफ्राय लानानै राना होनायसिम गासिबो खामानिया बिसिनाव थानाय बेखाय माबा मोनसे गोरोन्थि जायोब्ला बेबायदिनो ओ फैसा नांहोलायनाय बेबायदि हौवा गोदान लागो हिनजाव गोदान लोगो जों बेबायदि दावराव दावसि बेबायदि जेंनाफोर सोमजिलायोमोन होननानै खोनानो मोनो आरो।
औ
ओ खोनादोंना?
औ खोनादों
औ बेबायदिनो जों गोबां हाबानि माबाखौ मोनबावो जेरैहाय ओ गोरजा ला खिनाय हाबा, खारस'नाय हाबा, दंखा हाबनाय हाबा, बोनानै लांनाय हाबा, दोनखारनाय हाबा दा नोंथाङा बे फोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां ओ गोरजिया लाखिनाय होननानै बुङोब्लाथ' ओ मोननै खान्थि जोङो गोरजा लाखिनाय जायो जेरैबायदि जोंहा ओ मोनसे न'खरावहाय ओ फिसा हौवा गैयाब्ला जोङो ओ बे न'खरखौ सामलायनो थाखाय जोङो गोरजा लाखिनाय जायो बेबायदिनो ओ जायनि न'खरावहाय माने ओ फिसा हौवा दंब्लाबो माने उन्दै आरो बिनि बिमा बिफाफ्राहाय ओ बैसो जाबाय जोंहा खामानि दामानि मावनो हाला। बेनि थाखाय बिब' देरसिननो थाखाय जोङो बे समावबो जों गोरजा लाखिनाय जायो। ओ बेबायदि ओ गोरजा लाखिनाय हुदाया जोंहा दासिमबो दङ। बेबायदिनो दंखा हाबनाय हाबा जोङो दंखा हाबनाय हाबायावहाय ओ रान्जि आइजोखौ जोङो गोदानै ओ जुलि होफिननाय जायो बे जुलियावहाय जोङो ओ समाजारि नेमजों ओ गिबियावहाय ओ सावरायगोरनांगौ जायोै ओ रान्दि हिनजावाहाय हाबा ला फिनगोन ना लाफिना बा सोर लागोन बेखौ थिरांथा खालामनानै जोङो बेखौहाय आं माखासे नेमखान्थिनि गेजेरजोंहाय जोङो खुंनाय जायो जोंना गोदोनिफ्रायनो फोथायनाय दंमोन जे ओ जाहाथे बे रान्दि आइजो जोआ ओ आलो गोजोनै संसार जालांफिननो हायो बिनि थाखायनो जोङो बेखौ ओ गोदानै दंखा हाबनाय नेमखान्थिजों ओ हाबा फिनाय जायो। बेबायदिनो जोंहा दङ खारसननाय हाबा जोंहा ओ एखमबा जायगा लानानै जायगा बा न'खर लानानै न'खर जोङो सेंग्रा सिख्लानि बिमा बिफाजों जोंहा मिलायलाया बा ओससो सोरनिबा न'खरा सोरनिबा नखरनो जोङो हरनो नागिरा बा सोरनिबा न'खरा सोरनिबा न'खरनि ओरै हिनजावखौ लाबोनो नागिरा बेबायदि बेलायाव सेंग्रा सिख्ला गोसथोलायनायफ्रा जोङो ओ खारसननो गोनां जायो। ओ बेबायदि खारसननानै जोङो हाबाखौ खुंनो गोनां जायो। ओ थिग बेबायदिनो जोंहा दोनखारलांनाय दोनखारलांनायनि बेलायाव बेबायदिनो जोंहा गोसो ओ थोखोम थोनानै थाखुमालायनाय बे ओ समाजा बेखौ ओ गनायथि होआब्ला बा न'खरा बेखौ गनायथि होआब्ला ओ बेहाय सानैजों ओ रायज्लायलायनानै जोङो ओ दोन दोनखारलाङो गुबुन जायगायाव दोनखारलांनानैहाय ओ उनावहाय बिदिनो मन्दिरफोराव हाबा जायो नङाब्ला ओ दोनखारलांनानै एसे बोसोरसे बोसोरनै बा एसे गोबाव थानानैहाय न'आव फैफिननानैब्लाबो जोङो। हाबा होनायखौ नुनो मोनो नङा होमब्ला? ओम बेबायदिनो ओ जोंनि बर समाजनि हाबाफ्रा ओ खुंजायो।
औ
बेबायदिनो जोंहा हाबा ओ खुंनाय बेलायावहाय ओ हाबा गोलावनि खोथायाव जोङो हाबा खुंखांनानै आथि मंगलनि खुंनायनिबो ओ नेमखान्थि दङ ओ हाबानि उनावहाय दाइन साननि उनावहाय जोङो